औ मा खालामदों नोंथां।
आङो नै जिरायना दङो।
अ बेस्थ नङा दा। रायलायनो हागोन।
बेस्थ नङा फ्रियाव फ्रि नोंथां।
मा खालामगासिनो दासान्दिलाय।
आोंथ जेबो खालामाखै नोंथां ओरैनो दंथयो माने दासान्दि।
आदसा ओमाय फरायनायफ्रा बोरै बोरै खबरफ्रालाय बेसेबांसो आवगायखो।
फरायनायाथ गैला माने फरायनायाबो दोनथबाय आं।
अ बिदि जान दं होनबा ना।
औ‌।
बेसेबांसो फरायनानै ओमफ्राय द्रप दोन्थग माने
आंथ टुवेल। जों फरायनानै दोनथबाय माने।
अ माबाफोर प्रब्लेमफोर जादोंमोन नामा। मा होनदों।
आंखाल जायोबा ना।
खावरिनि। आंखाल जादोंना होमबा।
अ औ।
ओ उम नोंथांङा न' खराव। माबाफोर मावनाय दांनायफोर सोरबाफोर बहाबा बिदिनो सरखारि साख्रिफोर मावनाय गैया नामा।
दाथ गैया नोंथां माने जोंथिं माने आ जोंहा न' खराव माने। सरारि साख्रि मावनाय।
ओं रांखावरिया बेनि थाखाय प्रब्लेम आरोना।
औ।
ओम। ओमफाय। उनाव हायो फरायफिनगोनना फरायफिनला नोंलाय।
आंथ फरायफिनला माने नोंथां दोनथ जाबाय नालाय गैला बेलेग माने खामानिफोर मावनोसै आरो आबादफोर
सोना।
नोंथाङा औ नोंथाङासो बुरजा फरायथारबाय खोमा। गोबां।
आंहाबो गैयालै नोंथां फरायनायानो बिदिनो न'खरनि रांखावरि आंखालनि थाखायनो माथो दोनथनायसो जाबाय। फरायदोंमोन ओम। बर' मेजर लानानै बि ए फरायदोंमोन।
औ
थोंल फरायनाय जाबाय थामथि सुमैन्थाइसिमल फरायनाय जाबाय बेनिफ्राय एडमिसन लानो हादिया रांखावरि आंखाल जानायनि थाखाय दा
ओ आतसा ओ माने रांखावरिनि प्रब्लेम जायो माने।
औ लोङैआ रांखावरियानो मेन आरोना।
ओमफ्राय नोंथाङा दा मा मा सोलोंङो जेनोबा फरायनानै लोगोसे बेजों
फरायनायजों लोगोसेथ' आंथ' दाखालि ओजोंहाय रौतायाव माने आइटि आइ स्किल दडेभेलपमेन्टनि मोनसे एम एम बि अट' मबाइलनि माने ओ फ्रि कर सिक्स मन्थ्स नि फैदोंमोन आरो ना बेयावसो ओरैनो स्किलनि थाखाय लाहैदोंमोन आरो। दायो जोबथना दङ' ओमफाय माला थांनाय जायो सार्टिफिकेट लायनो थांनांगोन आरो।
आतसा थिगानो मोजाङानो दा आइ टि आइ ट कमप्लिट सार्टिफिकेट बेजों मा मा लायगोन जेनेबा नोंथाङा बेजों
खौ नायनोसै मा उनाव उनफोरावहायो बिदिनो लकेलाव माबाफोर साख्रिफोर मोनलाबायो खोमा नागिरसै।
थिगानो नोथांना।
उम नोंथाङालाय बबे कलेजाव फरायामोन
आंथ फार्स्ट फरायनाय कलेज‌ आथ माबा मा होनो टाउन कलेजावमोन आरो
आतसा टाउन कलेजाव ओ ओ आथसा
बिनिफ्राय फरायनानै दोननाय जाबाय आरो।
औ रांखावरिनि आंखाल जाबायबा जेब्ला ना?
उम
बिदिनो फरायनायफ्रालाय न'खरावलाय साबेसेमोन नोंसिनालाय?
जोंनाथ' साथाममोन आंनो क्लास फरायनाय जादोंमोन आरो।
साथाममोन ना?
ओ
औ बेसेबां बेसेबां फरायदो नोंसा बा साथामाव सोर सोर दंमोन आदा आब'?
आ आदा आब' दंमोन आरो माने
अ
ओमफाय टुवे-टुवेल्भसिम फरायजोबना दोनदों आरो।
नोंसा दादायालाय फरायनानैलाय दा मा खालामगासिनो बेसिबांसो फरायामोन?
बे टुवेल्भसिम फरायदोंमोन ओमफ्राय जेबो खालामासै बेयो।
उम आदाया आरोना नोंसिना?
औ
आमफाय आब'आलाय?
आब'आबो टुवेल्भसिम फरायदोंमोन आरो।
टुवेलसिम ना? मा मामि एम लानानै फरायामोन जेनेबा?
बेसो आरसाआव लादोंमोन आं
आरसआव ना? नङा इंलिस मिडियाम बर' मिडियाम आसामिस मिडियाम
ब बर' मिडिया बर' मिडियामानो।
बर' मिडियामाव आरो ना? उम थिगानो।
जेनेबा नोंथांना न'खराव साबेसे दं जेनेबा?
जोंना ओरैनो न'खरावथ' साब्रै। दङ जोंहा आइ आरो आइ आरो आदा सासे आरोना। जोंनाबो आदाया दाखालि बावैसो उम ग्रेजुवेसन जादों आरो माने।
उह
फरायनाया
मोजांआनो ओमफ्राय जबफोर मावो नामा बिदि जेनबा? ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनानै
मावाखै मावनाया माने ओरैनो गावनि नखरखौ सुंथानो थाखाय माने गुबुन दाबसे जायगायाव ओरैनो हाजिराफोर मावहैथदों आरो आं
आदचा आदचा
नोंथाङालाय मा सानदों दाथ फरायनायखौ दोनथबाय जेब्ला माबाफोर मावगोन नामा उनाव
थनायनि माबा सानथवाखै आं दा
उह बिदि आरो ना
औ
ओमफाय माबाफोर मा होनो बेखौ गुबुन गामि खाथियाव एल पि स्कुल फोर दंबा फोरोंबायनो हाथवा नामा नोंलाय फोरोंबायनो हागोनदां ओरैनो थास्लाय स्लाय बेखार
आंथ बिदियाव हाथनाय नङा
माखासे प्राइमारि स्कुलफ्राव आस्सा बिजि आरोना नोंथा आ बेस्त उम उम
खाथियावलाय दं दंनायालाय
उम
नोंथाङा दा जेनेबा आइ टि आइ थ माबा लादोंमोन दा हतनि बेखौ जेनेबा फोरों फोरोंफिननायनि हागोन ना हाया
बेखौथ बुंनो हाला माने दायो जों सिक्स मान्थनि कर्सल नालाय
आ
द द द दाननिल नालाय जोंना खरसा माने बेवहायो माखासे बेसिक्स गोनां गोनांखौल माने फोरोंनाय जायो आरो माने अब्लाबो माने माखासे बे गियान मोननो हायो आरोना बेखौनो
आतसा
फोर सोङोबा बुंनो हागोन आरो माने
आ बे फे फोरनि
औ बेफोरनि बागै खोनथानो हागो गोन आरो माने इन्जिननि माने बागै माने अबेखौबा अबेखौबा जेरै बेफोर सोरबा गारि गाज्रि जायोबा इमारजेन्सि बेयाव माखौ मा गाज्रि जादों बे बेखौ नायनानै खोन्थानो हागोन आरो बिदिखौ
औ माने द दानिल जाहैबाय नालाय जोंना माने बेसिक्स दं माने माखासे
औ
गोथौयै थांना फरायनायबा माने उम माबा लानांगोन आरो जोङो माने ओ नै बोसोरनि थाखाय कर्स लानांगोन आरो आइ थिं आइखौ एम ए बियाव। एम एम बि माने मट मेकानिक भेहिकेल जाहैबाय। फुल फ्रम आ।
बेखौ नोंथाङा क्रस लाइनआव जेनेबा बेखौ रांखावरि होनानै लादोंना।
ओरैनो ओरैनोसो माने बेयाव जोंना फ्रि होनदों नालाय माने एखेबारे हस्टेलनि हस्टेलनि फेसिलिटि माने थानाय जानाय गासैबो फ्रि होयो आरो माने जास नोङो ओरैनो थांनानै मुंल थिसनहैनांगौ आरो एदमिसन लाहैनांगौ माने
आतसा जानो
दलफोर ओरैनो थानाय दंबा बेखार फोरबा फरायनाय माने गारनानै दंथयोबा आरोना सिकिल गावनि गावखौ डेभ्लप स्किल खालामना एक्सपिरियेन्स माबा खालामना लानो थाखाय मुं थिसनहैनो हागोन खबर लालायना
खबरल औ औ जागोन
उम
अ अबे जायगा होनदोंमोन
रौथायाव
रौथा ना
उ प्लेसमेन्ट मोनगोन आरो माने थांनाय गुबुन दाबसे जायगायाव खामानिबो होखागोन आरो बेनिफ्रायनो जोबनाय लोगो लोगो।
ओ
थाङोबा आरो माने।
उ
माखासेनिबो दङ गोबां दङ फ्रिनिनो बिदिनो जेरै इलेक्ट्रिसियाननि दङ मोब्लिबारिनि माने
ओ
बेना थामदाननि थाखाय आरो कर्सा ओमफायो माखासे हटेलफोरनि दङ हटेल मेनेजमेन्टनि दं माने बिदिनो सार बाक्स कफि बानायनायफोरनि दं आरो।
आस्सा गोबां सोलोंनो हागोन आरोना। स
दुं हागोन।
उ
आरो रांखावरिनि जेबो नखराव प्रब्लेम गैयाबालाय आरो। प्राइभेटाव लानो हागोन माने फैसा होनानै।
औ
बायबाय। फ्रायभेत फ्रावथ हानाय नङा माने रां खावरिनिबो आंखाल जायोना।
औ। खबरा मोजां दा?
मोजां मोजाङालाय। अ
औ उनफोराव फरायनो हाबा फरायफिनदो नोंथां।
औ नाजानोसै नायनोसै।
ओम।
दे जागोन होनबा नोंथां दोनथलायनोसै।
ओं दे दे ओं।